हेल'।
अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों-खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
दायोथ' ओरैनो रेस लानानै दंथ'यो दंनायालाय। जेबो खालामथ'वाखै औ ओमफ्राय
नोंथाङा एसे फ्रियै दङबा एसे उम गायनाय-फुनायनि सोमोन्दोयै बिदिनो रायलायनो हागोन नामा?
अ हागोन-हागोन रायलायनो हागोन दे।
नोंथाङा बिदिबा दे एसे खिथानानै होलाय।
अ। गायनाय-फुनायनि सोमोन्दै आरो ना।
औ।
अ गायनाय फुनायाथ' दा ओ सोलिगासिनो सोलिनायालाय
औ-औ।
बे ओ जेनेबा दाथ' जोंनिथिंजाय बिदिनो माखासे हाजिराफोरनि दामाबो बहुद जाबाय नालाय जों ओमफ्रायो बे खाथि खालानिजोंनो जोङो जमा लोगो जालायनानै जोङो ओ ज' ज' जों गायलायो फुलायो। ओ बेफोरबायदिनो जों माखासे खेथि बाथिफोरखौ जों बिदिजोंनो सहाय खालामलायनानै दिखांनाय जायो आरो।
औ।
ओमफ्राय नोंसोरनिथिंलाय माबायदि सोलियो?
जोंथिंथ' बिदिनो नोंसिनि बायदिनो सलियो नोंथां। फाला ओंखारलायो थिंबो इदिनो फाला ओंखारनानै ज' ज' इदिनो जमा जमा दसजन बिस जन ओंखारनानै जों खेबसे खेबसेयनो न'खरसे न'खरसेयैनो फोजोबनानै होयो नोंथां।
औ मोजाङाले बिदिबा ओमफ्रायो
हाजिराफोर माबायोबा नोंसिनिथिं हाजिरानि दामफोरा माबायदि गायनायनि दामा फुनायनि दामालाय माबायदि सो लियो इफोरखौ अननानै एसे खोन्थाना हर लाय
ओ खोनथाजागोन नोंथां।
औ
बिदिथ' हाजिरानि दामा जोंथिंजाय इदिनो फुंनि आटथानिफ्राय बार'थासिम दैस' लानाय जायो नोंथां
औ औ
ओमफाय ओरैजाय बेलासियावहाय देरस' लानाय जायो नोंथां। थिनथानिफाय
ओमफ्राय फुनायनियालाय माबायदि?
फुनायनियाथ' आखासेयाव दसथाखा लानाय जायो नोंथां।
ओ
औ
उम उम आरो ओ बिनि गेजेरावहाय उह जेनेबा हा जिरा होबाय होनायावहाय ओ जाहोनाय लोंहोनाय एफोरबायदि थाबावो नामा?
औ औ थायो नोंथां थायो। जाहोनायाथ' जोंना जेनेबा खोथिया फुनायावहाय मेथायाइफोर बै मा होनो जेनेबा बै बिस्कुटथ' जाहोनाय जाया फुनायावहाय जेनेबा साहा गाइखेर साहा ओमफाय इदिनो बन बि स्कुट बेफोरबायदि होयो आरो मिथाइफोरखौ गोथाव गोथाव लाबोयो। नामफोरखौ बारा मोनथिया लाङासै।
औ
नामफोरखौबो गोथाव गोथाव जाहोनाय जायो आरो ओमफाय औ औ गायनायाव बुद जाहोनाय जायो नोंथां।
औ
बुट ओमफाय इदिनो सोरबा सोरबा मेगि होफानानै एवनानै लाङो
ओ ओ दे बिदिबा मोजाङानो
औ औ ओमफाय इदिनो सोरबा सोरबा बेदरजोंबो एवो आरो बुटखौ गोथावनो एयावनानै लाङो। जाहाथे गायग्रा फ्रा मोजां आराम जानानै थाजिम मोननानै माइखौ गायनो हानाय बायदि
ओ
नोंसिनिथिंलाय मा मा मा जाहोयो नोंथां?
जोंनियावबो बिदिनो दामफोराथ' जोंनियावबो बे सारिस'आनो सोलियो ओमफ्राय गोजाननिफ्राय लाबोनांगौ जायोबा इदिनो एसे जानाय बेदरफोर, ओंखाम बेफोरबायदि जाहोनांगौ जाहैयो आरो। ओमफ्राय जायगानि मोन बाथ' जेबो जाहोनांगौ जाया खालि बै साजों लोगोसे मेथाइ एसे मोजां बेफोरबायदि जाहोनायानो सोलियो जोंनियावबो।
अ नोंगौ नामा नोंथां।
औ।
ओनथाङा बेसे बुरजासो आवगायखो गायनाय फुनाया?
गायनायाथ' दा। आवगायनायाथ' एसे एनै आवगायबायमोन ओमफ्राय। दा जोंनियावहाय बिरा द दैयाबो बिराद उसुबिदा जानानै होयो माने। दैनि थाखायबो दैनि थाखायनो जोंनियाव एसे दै देरबाथाय देरबाथाय एसे ओ माबा खामानिफोरा एसे थालांनाय जायो आरो। बेफोरनि थाखायनो दा आवगायनायाथ' आवगायबायमोन होनबाबो एसे डाउन जानानै दङ' माने।
अ नोंगौ नामा नोंथां
औ दै बानायानो जोंनियाव बहुद ख'हा खालामो माने। ओरैबायदि गिथावना नुफेरैखौनो नुनांगौ जाहैयो।
अ नोंगौ नामा नोंथां।
बिदि जायो औ।
बिदिबाथ' दैबानाजों गोबां। बन' फोरबो गोजावनानै फैयो होननाय खोनादों नोंथांमोनथिंलाय फैगोनना फैयाखै?
औ फैयो बिदिनो नोंनि न'खरनियाबो खहा जायो। मालायनिफ्रायबो बिदिनो फैयो। ओ बिदिनो। उम बहुद जिब जुनार दङ' एसे एनै न'आव फिसिनाय। दाउ अमा मोसौ बोरमा बेफोरबो बहुद सास्तियाव गोलैनाय जाहैयो माने।
अ नोंगौ नामा!
औ।
माखासे जिब जुनाराबो दैजोंनो खहा जानांगौ जाहैयो नालाय।
औ नोंथांमोननाबो दैबानाजों बुखारलांदों नामा दाउफोर?
औ जादों जानाया-
औ।
माखासे लामाफोराबो खुरखाव खुरसि जानो गोनां जाहैदों। ओ साइकेल गारि ओरै स्कुलाव फरायसाफोर थांनाय मानाय बेफोरबायदि बहुद उसुबिदायाव गोग्लैनांगौ जाहैयो।
बिदिबाथ' जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा जाहैदों नोंथांमोनथिं।
नोंगौ बिराद दुखु नांथावनाबो जायो। माब्लाबा समाव ओंखामफोरखौनो मोजां मोनजाया। संनानै जानो थाखाय सुबिदाया गैया जाहैयो। बेफोरावनो औ! बेफोरखौनो बुहुद दुखु नांथावना जायो।
बिदिबा दैबाना जादोंबाथ'! नोंथांमोनथिंजाय नाफोर फैदोंना फैयाखै मोनगोन ना मोनाखै?
नाया फैदों बहुद ना फैदों! खाथि खाला नै एकदम माने ह'बानो मोनलाबायनाय जादों। ओमफ्रायहाय,, नोङो ना गुरनो रोङोबा माब्लाबा फैनो हागोन,, ! हागोन नामा?
अ! गुरनोथ' रोङो आं नोंथां माब्लाबा थांजागोन नामा नोंथां? खोन्थाहरोबा,,,
आं खोन्थााहरगोन दे बिराद ना मोनो जोंनियावहाय!
अ! दैया नोंसिनिथिं एसे,, एसे अभार खोमा नोंथां?
औ! जेराव दैनि जायगा,, बेयावहाय नानि जायगा होननानै बुंजाखायो माने,,,
बिदिबा मा- मा ना मोनदों नोंथाङा एसे खोनन्थााहरनो हागोन नामा?
नाखौथ' दा जेनेबा इनो नास्राय, गोरि,, नास्राय निस्ला, फिथिख्रि, बोथिया, थरि, मागुर, सिंगि,, आरो खुसिया ओ फोरबो मोनो।
अ! माथो जोबोद मोजां मोजां मोनदों होनबा नोंथां।
ओं! जानो थाखाय बहुद टेस्टि नाङोना बिदि हाग्रानि नाखौ?
औ औ आंबो जोबोद गोथाव मोनो नोंथाङा गोजान नङाबा लेंहरबा थांजागौमोन।
अ! आं माब्लाबा र' नों,, फैनो हायो ना हाया आं नोंनो ख'बर हरगोन,,
अ! नोंथाङा सम मोनोबा खबर हरबा थांजागोन नोंथां,, !
औ! जागोन दे आं माब्लाबा नोंनो ख'बर हरगोन,,
औ! औ! आंबो जोबोद गोथाव मोनोना बिदि सिंगि,, खुसिया आरो नास्राय निस्ला,,
गोथाव जाथारो जानो,,
औ! जों आरो बर' मानसिया बेफोरखौनो जानानै मोजां मोनखायोना।
औ! औ!
आरो जोंनि बर'आ बेफोरो ना गुरनाय,, ह'नाय,, बहुद माने रोंखा राखा होनना बुंजाखायो माथो!
औ! औ! बिदिबा उनाव राय्लाय जासिगोन नामा!
दे- दे बिदिबा उनावहाय लोगो हमलायनोसै। दे जागोन दे ओ,,